औ
हेलौ नोंथां खोनादों नोंथां खोनादों
मोनसे माने मोनसे खोथा सावरायनो थाखाय फन खालामनाय जादों नोंथाङा थाइम होनो हागोन ना दसे सम मोन अब्ला आं थां आं फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने जों माने मानलानाय मैगंफोरनि सायाव एसे सावरायनोसै नामा नोंथां दसे बिनिखो
जागोन नोंथां
औ होमबा आंनो सुरु खालामग्रोसैनाा नोंथां
जागोन नोंथाङा जागोन
माललाानायनाय मैगं होनोबा जोंनि साइडआवहाय जा जा मोनो आं फारि फारि खोन्थालांसै
जागोन नोंथाङा जागोन
जोंनिथियै मानलाग्रा मैगं होनोब्ला जेरै खुमब्रा लाव
नंगौ
बेनिफ्राय जोगोनार आरो खांख्रि परला बेफोरखौ मोननो थाङो जेरै खांख्रि परलाफोरखौथ' जोङो गायालाबासिनोबो मोनजायो गामि ओनसोलाव मानि थाखाय होनोबा खांख्रि खरलाया जोंनिया जिहेथु जेराव खिलिग्रा जायगा जिहेतु फुराना दंफांजों थायो माने बियो माने बेदर थायो सिङावहाय हायावहाय बेयो माने रोदि थैया जां मान खांख्रि खरलाया माने बियो सम फैबानो बोथोर फैबानो गावनि बोथोरजों लोगोसे माने खिलिनानै हारसिंनो खिलिबोयो दंफां जायो बेथ माने बियो बेखौ जोङो एसे जथ्न लानांगौ जायो आरो जोङो औवा औवा बिजौनि जेंसि जेंला बेफोरखौ होनानैहाय एसे बेन्दोंखौ एसे मानला होनांगौ जायो आरो जोंनाव बिदि गायालाबसिनो ननो मोननाय हाग्रानि बाददि बुहुद बेफोरबायाददि दङ जेरै खायला खायलाफोरखौबो जों गाया
औ औ औ
आरो बहलफोर दङ बहलखौबो जों बांसिनानो गायनाय जिहेतु आथिखालाव बेखिनिखौ गायो अब्लाबो गोदोनि समाव बांसिन मोननाय जायोमोन दा एसे खमायलांबाय
औ नंगौ नंगौ
बेफोर दंफांफ्रा माने खिलिखायो हारसिंनो जिहेतु दंफां फांसे थायोबानो माने नेक्स्ट इयाराव आरो बांसिन खिलियो जेरै जो बहल होनोबा मोननै रोखोमथायायो जोसा बहल
नंगौ नंगौ
ओरैनो नर्मेल आरो बलजोंनो लोगोसे बिदिनो जिंखा होननाय मोनसे मोनो जों एसे
औ औ
थाइबं थाबाय थाइबंआबो दङ जों ओरै खाजि हानानै जाग्रा थाइबाय आरो दंबावो जोंना ओरै मोसौ थाइबें होननाय मोनसे दङ थरमुस बादै एसे गिदिर जायो बेयाव जिथ' जों बेखौ सिनिजों लगायनानै जायो
औ
आरो दङ जोंना बे केरेला केरला गोखा भत केरला
औ औ औ
बेनिफ्राय गरसि
औ औ
सबायबिमा गरसेयाबो जोंना बहुत रोखोमनि थायो अबावबा फिसा फिसा थायो बेगर एसे गिदिर गिदिर अबेबा माने बेगर गैयै एसे एसे दाब्ला दाब्ला रोखोमनिबो थायो आरो हाजोनि जिहेथु हाग्रानि गरसिबो होननाय जायो माने गिदिर गिदिर बियो बेयो । माने हाग्रानि गरसिया एसे गिदिर गिदिर जायो आरो बारा फिसा फिसा जाया जि तु जों बेफोरखौ जेनेबा जों खांख्रिखरलाखौनो हमदो
औ नोंथां
खरलाफोरखौ जोङो गोबा गोबा हानानै एवनानैबो जायो
औ औ
बा आलुजों होदेरनानै अमा बेदरफोरजोंबो जां जायो
औ औ
ओ खायलाफोरखौ जोङो ना फिसा फिसाजों बाथोनबो जायो
नंगौ नंगौ
फ्राय एवनानैबो जायो सोरबाया
औ औ
जेरै खुमब्राफोरखौथ' नोङो दाउ बेदरजोंबो जाजायो अमाजोंबो जाजायो बायदिसि सिना बहुत रोखोमनि नाफोरजोंबो माने जानाय जायो ओरै जोगोनार जोगोनारखौबो बिदिनो अमा बेदरफोरजोंजायो दाउ बेदरफोरजों जायो हांसो बेदरफोरजों जायो सोरबा सोरबाया साम' फोरजोंबो जायो
नंगौ नंगौ
आरो ओरै सबाय बिमाफोरखौ जोंना एवनानै जायो सोरबाया आलु एसे होनानै ओंख्रिबो संनानै जायो आरो जोंना बहलफोरखौथ' नाफोरजों साबसिन जायो बहलफ्रा जेरै जोसा बहलाथ' नाजों बिराद गोथाव जायो जोसा जोसाबहल सङोबा थ' माने न'खर माने खाथिनि न'खरफ्रा मिथिखायो जे माने बहल ओंख्रि संदों होननानैहाय
औ औ
माने बिनि मोदोमनायानो जुदा जायोना जेने माने जोसा माइरं बायदि मोदोमो
औ औ
केरेलाफोरखौबो जों एवनानैबो जायो ओंख्रि संनानैबो जायो गरसिफोरखौबो आलु खरजोंबो जायो बा फ्राय एवनानैबो जायो खाय फोर जोङो ओंखामफोरजों दालिफोर ओंख्रि सङोबा जों हानानै जायो गरम बोथोराव थान्दा गुसुनो ओरैनो बेफोरबायदि मैगं न नोंथां मोनसे आरो बेलेगफोर मोनबावनाय जायो नामा मानलाग्रा मैगंफोर
थाब मोननो नोंथांना जे मानलाग्रा बेन्दोंफोरखौ एबा ओंख्रिफोरखौ मैगंफोरखौ खोन्थालांबायना बेफोर बेफोर मैगं फोरखौ आं फ्राय ओ जाफेरनाय जाजोबाखै आरो नोंथां जेरै जोंनिथिंबो मोनो नाथाय इसेग्राब माने ओ दा माखासे हाग्राफोरा गैला नालाय लांदां बारि बागानफोरा लांदां जालांजोबनो हमबाय ओ बिनिखायनो बेफोर हाग्रानि मैगं थाइगंफोर खौ माने मोननाया एसे खम जासै आरो माने जेरै ओ खिफि बेन्दों।
औ औ
मानलाग्रा ओंख्रियानो बुंजायो आरो माने बे ओ खिफि बेन्दोंखौ जानाया ओरैबायदि बुंदों माने गोदोनिफ्राय गोदोनि आबै आबौना बेफोरबायदि बुंलांदों एबा खोनाबोदों आरो जों ओ जेरै बै खिफि बेन्दोंखौ जायोब्ला माने जे लोमजानाय साजानाय देहा साख्रुबनाय बे मेलेरिया जाह हांनाय बैफोरबायदि एसे दुरबल जानाय मानसिफोरा माने जा हायोब्ला देहाया गोरा जायो होननानै नै बेफोरबायदि खोथाखौ माने खोनाबोदों आरो नोंथां।
औ
औ बेफोरबायदि खोथा‌ औ। ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनिथिंबो
खोनानो मोन्दों बेफोरबायदि माने माबाफ्रा मुलि मुलि खिफि बेन्दों आरो जोंनि माबाखौबो एसे खोनानो मोनदों माना मुनि जिहेतु मोनो माना मुनि मानामुनियाथ' नोङो मोन्नै रोखोमनि थायो। जिहेथु मानामुनि फिसा मानामुनि गोरलै गिदिरबो थायोना। जिहेथु मानामुनि गोरलै बेयो एसे मानलायो नङा होमबा?
नोंगौ नोंगौ
गोरलै आ। जिहेथु बेखौबो मुलि मुलि बायदि माने मोनसे जों आलुजों आलुफोरदों फ्राय एवनानै जायोना। खोनानो मोननाय मतेबा माने बेखौहाय बिनि बिलाइखौ बिदिनो फुङाव सिखारग्रोमोना फुङाव सिखारनानै
औ औ औ नोंथां।
अरनानै जानानै दै लोङोबा माने उदैखौहाय माने थान्दा । हायो होननायबो माने खोनानो मोनदों आरो बेफोर माने हाग्रायाव मोननाय माने मुलि आरो बेफोर गोदोनि गोदोनि समाव माखासे जोंनि कबिराज जिहेथु जोंना लोमजाबा साजाबा माने बांसिनानो गोदोनि समावथ'। डक्टरफोरखौ बारा मोनामोन नालाय डक्टरफोराबो बारा गैयामोन। जिहेथु हाग्रायाव मुलिफोरखौ बांसिन मोनोमोन आरो
नंगौ नंगौ नोंथां। बै खर' सायो माने बुंनाय खोनायो माने खर' सानाय। गगा मोननाय बै साख्रुबनाय थायोब्ला एबा उदै सानाय जायोब्ला बै सुमफ्रामफोरनि बिजौ ना सुमफ्रामफोरनि बिजौ फोरखौ जानानैनो माने ओ उदै सानायफोरा गायोमोन होननानै खोनाबोदों आरो नोंथां। औ बिदिनो माने औ। जोंनि बर' समाजाव माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बै हाग्रानि मैगं थाइगं ओ जिखिन जिखिनि हाग्रा फोराव मोननो बेफोरखोननो माने ओ मुलि दावालिफोर बायदि महरै ओंख्रि जानायजों लोगोसे ओ देहानि गोख्रोंनि थाखायबो बाहायबोनायखौ नुबोदों आरो नोंथां।
औ औ औ औ नंगौ नंगौ।
बेफोरखौ नुबोदों आरो। जेरै जानायाथ' जोंना जानाया थाखाबाय। देहानि थाखै एबा गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखै आरो बेजों लोगो गोसे गोबां रोखोमनि ओ हाग्रानि मैगं थाइगंफोर बुथुमनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ नंगौ।
ओ हाजोआव मोननाय जेरै औवा मेवाइ
औ
खौबो लाबोनानै जानायखौ नुनो मोनो। दासिमबो औवा मेवाइखौ जायो आरो नोंथां। जेरै अनलाफोरजों जायो। एबा लकेल दाव फोरजों जायो। माने गोथाव आरोना जानो । माने बैफोरबायदि माने बे औवा मेवाइखौ जायोब्ला माने मेगनफोरा साफा जायो। नैबे फोरबायदि माने खुगानि फ्राय खुगा खोनाबोदों आरो नोंथां।
औ औ औ
औ माने बेफोर औ मेगनफ्रा साफा जायो। उदैफोरा मोजां जायो होननानै। माने बिनिखायनो बे औवा मेवाइफोरखौ जायो होननानै माने खोनाबोदों आरो नोंथां। बेबायदिनो आरो जोंनि बर'नि माखासे मैगं थाइगं एबा बेन्दों बेनला जानायफोरा माने गावनि दे हानि थाखाय मोनसे मिडिसिन होननानै हमनानै लानो हायो, हायो आरोना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ नंगौ। नोंथांङा जिहेथु खोथा दा खोन्थाबाय नोंथांसिमबोनो गोजोननाय थाबाय।
गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांनिसिमबो। अब्ला नोंथां जोंना समा जाबायनामा नो
औ औ नोंथां औ उनाव लोगो मोनफिनसिगोन ना नोथां? औ दे गोजोनथों।